औ
फोरोंनानै थाङा
औ खोनादों खोनादों
औ दा जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनोसै आरोना
औ औ सावरायखायो
आयदाखौ ना लादो नामा
आयदाखौ होनब्ला अब्ला आं लानोसै आयदायानो जाहैबाय बैसागु नोंथाङा बैसागु जोंनि बर'फोरनि बैसागुनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ बैसागु औ बैसागु बोथोरा थ' जाहैबाय मोनसे बैसागुवाथ' मोनसे दान नङा होमबा मोनसे जेनेबा औ बे बैसागु दाना जाहैबाय जों बर' हारिजों सोमोन्दो गोनां बैसागु बोथोरा जाहैबाय गोदान बोसोर गोदान सम फैनाय बे समाव बिफां लाइफां गासिबो बिलाइ बिलाइ गोदान खिलियो
औ औ
अखा बार अखा फैयो गोसो नि गोसोखौ जेनेबा गोदान माबा खालामफैयो आरोना मिजिं मा होनो जावरायखांहो फैयो गोदान गोसोजों
औ औ
बैसागु बोथोरा जाबैाय जों बर' बर' समाजजों गोदो गोदायनिफ्राय सोमोन्दो गोनां जेनबा बैसागो बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे सम फैयो आरोना
औ औ
बैसागु बोथोरा जों गासिबो बर' समाज बा बर' हारिनि थाखाय मा आसामावनो मोन से रंजानायनि सम आरो बैसागु बोथोरनि बागै नोंथाङा जेनेबा बैसागु बोथोराव मा मा खालामो नोंथाङा एसे फोरमायना हरलाय
औ औ औ बै सागो होनोब्ला नोंथां बैसागोआ जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय आजै आजौ मोननिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे फोरबो बे फोरबोआ मोन बर'फोरनि थाखाय एकदम गोथार फोरबो आरो आरो जोंनि गोदान बोसोर होननानै जों बैसागोखौ सानो आरो माने मानियो ओनिफ्राय बैसागो बैसागो बुङोबा बैसागआ जाबाय बर'फोरनि जोंनि आमाय थख्ल' होननानैबो जों बुंनो हायो बैसागोखौ ओमफ्राय बैसागोआव जोङो बैसागोनि बैसागोआव मा मा खालामो होनोब्ला जोङो बैसागोआव जोङो ओ गिबि सानखालि मोसौ थुखैनाय हाबाफारि लायो बे मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैनाय बिदिनो मोसौफोरखौ माने सोरांना सोरांनाय लोगो लोगोनो जोङो ओ फख्रि बा दैमायाव लाना थांनानै बेफोर ओ मोसौफोरखौ थुखैयो थुखैनानै आरो थुखैनानै बरियासे जोङो न'सिम न'सिम लाना फैयो आरो न'सिम लाना फैनानै बेयाव साराय बा बायदिसिनानि हांगार खौ जोङो बुथुमनानै ओ मोसौनि मोसौनि बिखुङाव फथा माने हासुं औवानि हासुं बानायनानै फथा होयो फथा होनाय बुङो बेखौ फथा होयो ओनिफ्राय जोङो बैसागुआव ओ मोसौफोरनो गानहोनो थाखाय ओ माला सुयो ओ बेफोर मा बेफोर मालायानो जाबाय ओ दिग्लि लिथि थाराय ओ हालदै बायदिसिना ओरै लाव फान्थाव बायदिसिना बा माबा सुनानै
औ माला
सुनानै जोङो मोसौफोरखौ ओ मोसौफोरनो गानहोयो आरो लोगोसेनो बे मालाखौ जोङो ओ नसुंबा जोंनि न'आव मोनसेसो आलायना लाखियो लाखियो आरो ओनिफ्राय लाखिनानै जोङो मोसौफोरखौ होलाङो होलांनायाव जोङो ओ होलांनायाव बेयाव माबा ओइ बेयाव थाराय थाराय बायदिसि थाराय हालदै लाव फान्थाव बेफोरखौ लानानै जोङो होलाङो ओमफ्राय मोस सौनियाव सारै सारै थाङो सारै सारै थांनानै दिग्लि लिथि बा थारायजों जोङो मोसौ खौ ओरैनो बुज्राव बुज्राव बुज्राव बुज्राव थाङो आरो लाङो ओ दुब्लि फारसे ओ दिनदाल होआलाबानो जों खुला एंगारनाय जायो आरो एनिफ्राय बेयाव जोङो मोसौनि ओ मोसौफोरखौ माने मोजाङै थाथों होननानै बा मोसौनि ओ माबाया संखियाया बारायथों होननानै जोङो मोनसे सल' सल' रोजाबो बा आर'ज गाबो गसा साइनिसिम ओ बेनो जाबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरलांबाय था बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा हालुवा बायदि गंमेना गिदिर जा होननानै बेफोरबायदि माबायो आरो ओ बैसाग मे थाइ रोजाबनानै जोङो मोसौखौ दुब्लि फारसे लान्दां फोथाराव होना लाङो आरो ओमफ्राय होना लांखांनानै बेफोरखौ ओमफ्राय बै ओ जैबा सारनाय बा आग्लायनाय बे फोरखौ लाना फैनानै जोङो ओ खायफा मानसिया बेफोरजों माने खर' लोबो बा बेफोरखौ जोङो बरियासे न'आव लादों नानै दोनफायफिनो आरो बेनिफ्राय बैसागोआ जाबाय जोंनि ओ मा होनो बेखौ बैसागोवाव जोङो माने जि गाज्रि सानलायनाय हनाय सोरजोंबा गाज्रि मोननाय बेफोरखौ जोङो ज्राब दोनथ'नानै जोङो बैसागो बोथोराव ओ गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ उन्दैखौ अननाय आरो बायदिसिना गिफ्ट मायबा मायाबि होनानै जोङो बैसागोनि ओ नैथि सानखौबो बिदिनो हेंगार हरो आरो बेनि उनाव बेनि उनाव जोङो ओ गामिनि गासै सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' जमा लोगो नांनानै मोनसे रंजानाय फोरबो फालियो माने न'खर न'खर थांनानै ओ मोसायो मोसायो रंजायो बेयाव खाम सि फुं जथा सेरजा बायदिसिना लानानै जोंनि बर' हारिनि दामग्रा देग्राफोर खौ लानानै ओ जोङो मोसायो आरो न'खर न'ख खर मोसायो मोसानानै औ औ बेनिफ्राय मोसानानै जों बरेयासे मोसानायाव जोङो ओ सिख्लाफोरा सिख्लाफोर बा बुरैफोरा बिदिनो दख'ना आर'नाइ ओमफ्राय सेंग्राफोरा गामसा फालि बिदि लानानै गामसा बिदि गाननानै जोङो बरियासे न खर नखर थांनानै मोसायो मोसाखांनायनि उनाव ओ जिथिया ओ मोसानाया जोबो माने स्नि सान स्नि सान अबावबा बेल अबावबा एसे बुरजा मोसायो अबेबा एसे खम मोसायो ओ जोंनिथिं जोंनिथिं माने स्नि सान मोसायो आरो स्नि उम सान मोसानायाव स्नि सानाव मोसानायखौ फोजोबनानै बरेयासे ओ बेनि जिखिनि मोननाय मो सानायाव जिखिनि मानसिफोरा अन्नानै हरनाय बायदिसिना रां ओ रां मैगं थाइगं बिदिनो माइरं बिदिनो बिफोरखौ लानानै ओ गामि गंसेयैनो ओ जोङो मोनसे जानाय जानाय प्रग्राम फालियो आरो। बै खा बै मोसानायखौ मोननानै
औ औ
बेफोरावनो जोंनि आरो जोंनि गाज्रि मोनलायनाय ओ सोरजोंबा गाज्रि थानाय बेफोरो ओ बेयावनो जोब लाङो बिदि होननानै औ औ नोंथाङाबो एसेसो बेफोरनि बागै फोरमायबावनो नामा?
औ औ फोरमायनि र' एसे। माने जोंनो आंनि एसे थालांदो दानि ओ गोदान बुस्थु जेनेबा सेथि खालार मोननाय लोगो लोगोनो बे दिनखालि थारमाने जोंनियाव एसे मानसिनि दिन ओरैबायदि मानियो आरोना
औ औ औ
बे मानसिनि दिन खालि ओ दुगैस्रां लोबस्रां जि जोम सुस्रां न'फोरखौबो साफा सुफा खालामनानै एसे मा होनो न'खराव एसे फुजा बावनाय जायो आरो जोंनाव बाथौ फुजा जेनेबा बाथौ बाथौ जेनेबा जि गावबा गाव न'खर न'खर ओ बे बे फुजा खालामनानै एसे माने रायजो बा गामिनि न'खरफोरनि खाथि खथि सुबुंफोरखौ लेंनानै बे सानखालिनो एसे जौ जौ बेदर माने एसे जमा जाज्लायनाय जायो आरो रंजानानै
औ - औ
खालि माने गिबियाव जाया जेबो ओंखाम सोमखाम जाया गिबियाव बाथौफोरखौ फुजा होखां होखांस्रांजोबनानैसो गामिनि बा सासे सानै न'खरफोरनि मानसिफोरखौ लिंनानै जमाय जानाय जायो आरो
औ - औ
ओै बिदिनो नैथि साननिफ्राय एसे रंजायो बयबो सेंग्रा सिख्ला जोंनावबो बिदिनो सि सान मोसानाय जायो आरो गाजा गोमजायै जोंनियाव दा गोदान मुगानि जेनेबा मिउजिक बक्स बायदिसिना ओंखारसोदों ना बेथ्रिनि बुक्स बा चारजार चार्जिं बक्स बेफोरबायदि बक्सफोरफोरखौबो लानानै मोसानाय नुयो जोंनाव ओमफ्राय बाखिथ' आगोलनिफ्राय सोलिबोनाय बे खाम सिफुं जथा हारमुनियाम बेफोरजों मोसानायाथ' दंखायोआनो
औ - औ - औ
गाैबो ज' ज' मोसानाय सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय दोलो दोलो फालो फालो लोगो नांनानै मोसायो आरो
औ - औ - औ
से बे से से खालार बा सेथि बैसागोआवनो मान बावनाय मान बावनाय खामानियाबो सोलियो आरो जेनेबा जोंनाव जेनेबा उन्दैखौ मान होनाय गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय
औ - औ
जोंनावबो सोलियो गेदेरखौ खुलुमनाय उन्दैखौ मा बोर होनाय बेखौफोर बायदि माबाफोरा सोलिलांङो आरो नेमखान्थिफोरा
औ - औ
नोंथांमोननिजों बा बैसागुआव एसे जौ सेरेब लोङोना लोङां जेनेबा
औ जोंनिथिंबो औ - औ आं जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो गाजा गोमजा रंजा बाजा न'खर न'खर न'खरनि मानसिफोरा लिंथुमलायनानै जौ - जौ बेफोरथ' जोंनि दोरोंङारि मोनसे लोंनाय जानाय जि आइ टेक मोननाय औ - औ जि आइटेक मोननाय बेफोर मोनसे जोंनि हारिनि मोनसे औ बर' हारिनि मोनसे औ हारिमु होन औ हारिमु बेफोरबाय जोंनि बेफोरबायदिनो जमा लोगो नांनानै अनज्लायनाय बिब्दिनो बेदर जानाय बायदिसिना बेफोरबायदि सोलियो आरो नाथाय नाथाय बुंनो नांगोन जे दानि जुगाव माने मर्डान जुगाव
औ
बै जोंनि खाम सिफुं लाया लाबानो ओ। ओइ जोंनि इलेक्ट्रनिक बाहायनाया इसे गाज्रि बायद--। बिदि सानो आरो माने बियो जोंनि हारिनि मोनसे खहा गोनां बायदि। नुहुरो आरो बेफोरखौ बाहायाबा। बाहायोबा। माने औ दे।